हेलौ नोंथां
औ
खोनादोंना
औ
अ नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना
औ
अ मानि सोमोन्दै रायज्लायनो नोंथांनो
बैसागोनिखौनो रायलायसै
अ जागोन दे आङो बैसागुनि सोमोन्दै खोन्थानोसै ना होमबा एसे अ बैसागुआ जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे जोबोद गिदिर फोर फोरबो फेस्टिभेल से अक्ट' फार्स थारिखनिफ्राय जागायजेननाय जायो फालिनाय जायो मोसौ मोसौ थुखैयो मोसौ थु मोसौ थुखैनायाव जोङो जोंनि जोंनो गिबियावनो नांगौ हालदै बेफोर बायदि बायदि फिथाइ सामथायाइखौ जों मोसौनो गानहोयो मोसौनाव गानहोखांनानै मोसौनाव फोथा फुननो थाखाय फोथा दागि मोसौखौ साजायहो थाखाय सारायबा देबसिफोरनि सावखोन्दा माबाखौ थालानि माबाखौ सिखाजों हख'नानै बेखौ थाव गोथांजों लागायनानै मोसौनाव फुननाय जायो थिग बेबादिनो गिबि गिबि दिना मोसौ थुखैनायाव थांबाय बेनिफ्राय गाजा गोमजायै जोङो जोंनि बर' बर'नि ट्रेडिसनेल दे बायदि बायदि बेखौ लानानै जोङो आरो जोंनाथ' जोंनि बर' सिबाय जुमायखौ जोङो जौगिसि होननानै बुङो बेखौ जुमायखौ जोङो माइरं माइरंनिफ्राय ओंखाम बा बानायनाय जायो
ओम
ओमफाय बिदिनो न' न' हाबो मोसानो गासिबो गाजा गोमजायै ओ जुमाय लोंग्राफ्रा जुमाय लोंबाय जुमाय लोङै फोरा बिदिनो फिथा सौराय लारु जाबाय। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जोङो बैसागुखौहाय बर'फ्रा फालियो आरो।
औ नोंथां।
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनोन हागोन नामा? बैसागुनि सोमोनदै। ओ।
बैसा बैसागोआवथ' जोंनि बर'नि मोनसे गोदान बोसोर होनजायो बैसागोआ।
उम।
गोदान बोसोर बैसागोआनो बैसागोनि गिबि सानाव जों मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैनायाव जेरैबायदि फान्थाव हालदै बायदि बायदि होनानै जों माला गानहोनानै थुखैयो।
औ।
अ जों साराय बा हामखोन्दा सारायबा सारायबा बेनिफ्राय जों हांगारखौ हबना लानानै जों फ'था फोननाय जायो। मोसौनो।
औ।
बेनि उनाव जों मोसौखौ थुखैयो थुखैनानै बिनि बिनि न'खाय जों सि थारिखै गाजा गोमजायो उन्दैफोरा उन्दैफोरा गेदेरखौ सनमान लायो।
औ।
बेनि उनाव जोङो ओ खाम उन गेदेर उन्दै आबौ आबै बयबो गामिनि गाजा गोमजायै बैसागो मागिनो थाङो। जोंनि बर'नि गामसा आर'नाइ दख'ना लांगा बिदि गाननानै। ओ खाम सिफुं सेरजा था बिदि लानानै जों मोसानो थाङो।
औ।
गामि गामि मागिनो थाङो।
उम।
बिदिनोसै आरो बेसा
हेल'
औ।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ।
उम। दा
बैसागोनि गिबि सानाव जोंनिया दिंखिया खुंखा बायदि बायदि गासै एकस' एकथाना मा इदि मैगंबो जायो।
औ गोखा गोखै जानाय आरोना।
अ गोखा गोखै आरोना। गिबि सानावनो
उम।
बिदिनो आरो बै ओरैनो साननैसो उनाव जोंनियाव गामियाव माने फानसन खुंनाय जायो रंजालि बैसागु बुङो जायखौ। नोंथांमोननिया? सोरनावबा बिबायदि खुङो नामा?
खुंङो जों गामियावबो खुंनाय जायो।
औ।
ओम।
जोंनावबो बिदिनो खुंङो माने बांद्राय गेदेर जाया बिदिनो बि फिसा जायो आरोना गोनां आलासि मोजां जायोब्ला। गेदेरखौ मा हागोन होनना सानखायो।
ओम। गोदोनि बैसागु खुंनाया एसे आलादामोन दा। नि गोदान जुगावहाय बैसागो। खुंनाया एसे आलादा नुनो मोनबाय। औ।
आगोलनि दिनाव खाम सिफुं लानानै मोसायोमोन दानि दिनाव खायसे खायसेया बक्स माबा माबि लाना मोसानाय जादो बिबायदि एसे सोलायनायखौ नुदों आरोना।
फुंफ्रा एसे गोमालांनो हम हमदों आरो।
गोमालांनो हमदों।
ओम। ओमफाय। मोसानायाव ओरैनो ओह माबायदि मा होननानै बुंगोन इखौ खुगा मेथाइ खननानै मोसायोमोन गोदोथ'ना? दायोथ' गामि गामि अबेबा अबेबा गामियाव नुनो मोनोजे बैसागु बोथोरावहाय बक्स लानानैसो मोसानानै दामनानै मेथाइ दामनानै मोसानाय बेफोरबायदि आरो।
औ एसे आलादाखौ नुनो मोनदों।
ओम। नोंथाङा फोरमायना होबावनो हागोन ना ओइ बैसाग सोमोन्दैथो ओ। हेलौ।
औ बुं।
अह। बैसागु बोथोराथ' ओरैनो से थारिख बैसाग से थारिख से अक्ट'निफ्राय जागायजेननानै
दस दिनसोआ सल-सोलिबायानो थायोना?
जोंगामिया बैसागोआ सात दिन जायो।
अ सात दिन
औ
उम बिदिनो न' न' हाबनानै न' न हाब नानै मोसानानै दिनो बोर होबोयो आरोना लास्टआवहाय मोसाखांनानै औ न' न'खर मालिखखौ बोर होबाय बिदिनो बिदाय लाबाय आरो गुबुन मोनसे न'खराव हाबलायबाय मोसालायबाय थिग बेबायदि जायो आरो नोंथाङा बैसागुवाव मोसायोना मोसाया?
मोसायो औ जोंनिनो फोर नालाय आरो मोसायाबा
औ बैसागु बोथोरावहाय मा मा गानो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
हा
बैसागु बोथोरावहाय जोंङो
औ
मोसानो ओंखारोबा जोंङो मा मा गानो नोंसोरथ' जेनेबा सिख्ला जाहैबाय
औ बिदिनो दखना लां गा आरो आर'ननाय बिदिनो होवासाफ्रा गामसा आर'नाइ सला बिदि गानोसै आरोना
औ बेखिनियानो आरोना आरोना
दे होमबा नोंथां दोन्थ'लायनोसै जोंनि समाबो जानानै फैबाय
दे नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय दे।
औ दे